नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों सावरायनो थाखाय दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन
ओ
जोंनि बर'फोरा सिगां समनिफ्रायनो
औ
मासे देलायग्रा मुवाफोरखौहाय बाहायबो
औ
आव गन्थंआव बिदिनो सना मालाफोरखौ गानबोदों आरो
औ नोंथां
बेबायदिनो जोङो खोमायाव गानग्रा सना हिसाबै जोङोहाय खेरा जाबख्रिं
उम
बेबायदिनो ओ लरा फुरखुरि बेफोरबायबो जों बाहायबोदों आरो आरो ग -थङाव गानग्रा हिसाबै जोङो नाफा फुल बौ उला नलद बेफोरखौ जोङो बाहायबोदों आरो आरो गां गोदनायाव गानग्रा हिसाबै जोङो सन्द्रहार उम बिदिनो सेन माला माला फिसा बेबायदिनो गोबां उम बायबोदों आरो
औ।
आरोबाव बेबायदिनो बर'फोराहाय देलायग्रा मुवा हिसाबै जों - आरो बेबायदिनो जोमग्रा गस्ला बेफोरखौबो बाहायबोदों आरो। जोंनि बर'फोराहाय बांसिनानो मा सिगांनि समावहाय आलथा मि बेफोरखौ जोङो बाहायबोनो रोङाखैमोन आरो आल्था फोथा लिस्टि बेफोरबायदिफोरखौ जोङो बाहायबोनो रोङाखैमोन आरो बिफोरनि बदलैहाय ना
ओ मेहेन्दि मेहेन्दि बिफांखौ जोंनि बर'फोराहाय गायनानै लायोमोन। बे मेहेन्दि -खौनो जोंनि बर'फोराहाय आथिंनि आसुगुर, आखाइनि आसुगुर बेफोरावहाय फुनोमोन आरो जोंनि आखाइ थारखायावबो बेफोरखौहाय बिबार आखिनायखौ लानाय जायोमोन आरो बेबायदिनो जोंहा जे जेेनथ'खा बिफां जेन्थ'खा बिफांजोंबो थिग बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जोङो बेनि बिलाइफोरखौ देग्लिनानैहाय जोङो मिहिन्दि बायदियैनो फुननाय जायोमोन बिबो माने मेहेन्दि बायदियानो जारोम रं नांनाय राङोमोन आरो दङ जोंआहाय मोनसे सिगुन सिगुनखौ सिगांनि समाव जोंनि बर'फोरा मा मोनसे लिस्टिक बायदियै बाहायजोबबोदोंमोन आरो मानोना सिगुननि मा जि सिगुन बिलाइनि रं बेफोर बिखौ जोङो सिफ्लेबानो माने बेयो गोजा गाब
ओंखारो बेखौहाय आरो जोंनि बर'फोराहाय मा ओ सिगां समावहाय मोनसे नेम दंमोन जोंनि बर' आइजो जे सिब सिख्लाफोर नङाबा आइजोफोरा मा अबावबा थांनायनि सिगांहाय गय फाथ -थै सुनै होनानै ज्रोम जायोमोन मानो होनोब्ला मा अब्ला जोङो गय फाथै सुनैखौ ज्रोम जायो अब्ला जोंनि गुस्थिया मा गोजा जा जाहाबलायनाय जायोमोन।
औ।
बिनि थाखायनो अबेबा थांनायनि सिगां जोंनि बर'फोरा नो थाखाय गय खावसेसे ज्रोम जायोमोन आरो। ओ बेबो मोनसे नेमखौनो होननां सिगोन जोङो
ओ।
ओ बेबायदिनो गोबां बर'फोरनियावहाय मान माखासे देलायग्रा मुवा दंबावो। जायोमोन आरो बेबायदिनो बरनि जोम होनाय आरोहाय दङ जोङाहाय बर' हौवाफ्राबो मा गामसा गाननाय जायोमोन जेब्ला हौवा गोदान जायो अब्लाहाय आरो बिनि खर'आवहाय फावग्रि खानाय जायोमोन आर'नाइ लानाय जायोमोन आरो।
ओं
ओ आथिखालनि बाथ्राखौबो आं एसे फोरमाय खानोसै नोंथां आथिखालावहाय मा जोंनि बर' फोरनि देलायनायाबो गोबां सोलायबोबाय।
औ।
आरो गहेना गाननायफ्राबो गोबां सोलायबोबाय आथिखालाव मा जोंनि बर'फोरा हाथाय याव ओंखारनाय गहेना फोरखौबो गाननायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो देलायग्रा मुवा हिसाबो जोंनियावहाय मा आथिखाल गोबां सोलायबोबाय आथिखालनि जे देलायग्रा बेफोरखौ जों देलायबोनायखौ नुनो मोनबाय जेरै मे मेगनावबो जोङो मासिखारा आइ बिदिनो आइब्र' बेफोरखौ जोङो आइब्रुं बेफोरखौ जोङो फुननाय खौ नुनो मोनबाय आरो आरो गुस्थियावबो मा गोजा गाब नुहोनो थाखाय जोङो जेनेबा लिपस्टिक, लिपगार्ड, लिपग्लस फोरखौ फुननायखौ नुनो मोनबाय। आरो गावखौहाय मोजाङै समायनासिन नुहोनो थाखाय जोङो दामि दामिनि मेखाब फुननायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो आथिखालावहाय मा आखाइनि, आथिंनि आसुगुरखौबो साफा नुहोनो थाखायबो आल्था बेफोरखौ जोङो फुननायखौ नुनो मोनबाय आरो आरो गाननाय जोम नायनि बेलायावबोथ' गोबां सोलायबोबाय बेबायदिनो आथिखालावबो जोंनि आइजोफोराबो मा दख'ना गाननायनि अनगायैबो सुरिदार लंपेन्ट खुरति बेफोरखौ जों गाननाय नुनो मोनबाय आरो बिदिनो जोंनि हौवाफ्राबो गामसा गाननायनि अनगायैबो लंपेन्ट गस्ला, गस्ला सार्थ बेफोरोखौ गाननायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ औ।
समजों लोगोसे गासैबो जुगा सोलायबोबाय नालाय बेनिखायनो गासैबो से सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। बिदिब्ला नोंथां ओ नों थांआबो जोंनि बे बर'फोरनि गहेनाफोरनि सायाव एसे बुंलांदो नामा?
औ ओ जोंनि बर'फोरनि गहेनाफोरानोथ' नोंथाङा जा फोरमायदों बे फोरो ओ थारैनो सैथो ओ आं बांद्रायबो मिथ सिबा आरो ना गोदोनि मा मा गानोमोन मा मा गाननायाथ' बांसिनानो गो दोनिफ्रायनो दख'ना दासिमबो दखना दख'नायानो सोलियो। ओ देलायनायनि बेलायाव गोदो माबायदिमोन आं बेखौ बारा मिन्थिला। ओ दाथ' गोदोनि बायदि गासिबो नंजोबला दायो मा ने ओ नोंथाङा जा बुंनाय बायदि ओ जुगजों लो समजों लोगोसे गासिबो सोलाय लांबाय। ओम दानि जुगावथ' बांसिनानो दख'नाफोरखौ बबेबा मोनसे ओ फांसनफ्राव गेवलां मेलफोराव बेफोराव माने ओ मोसानायफोराव इदिनो ग्रुप मोसानाय बा बागुरुमबा मोसानायफोर बिदिनो ओ इदिनो मोसानायफोराव बांसिन गाननाय नुयो आरोना ओमफ्राय जोङो बांसिन बा टाउनफोरावनो जा बहाबाफोर ओ बहाबाफोर लामा सामा बेरायनायफोरावनो जा बांसिनानो जोङो मा बर' खौ बांसिन लंपेन्ट गस्लाफोर गाननायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो ना दायो।
ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि समजों लोगोसे गासिबो सोलायलांजोबबाय। ओ दानि जुगावथ' बांसिनानो देलायनायफोराबो मेकाप फोरजोंनो सोलियो आरो देलायनो खानायफोरखौबो जोङो फारलार आव थांनानै बोजायो ओ बांसिनानो बेफोर पार्लारफोरावनो बांसिनानो देलाय हैैजानायखौ नुनो मोनो गोदोनि बाय दि जा न'आव जेनथ'खा बिदिनो देग्लिनायफोर बेफोरखौ बारा नुनो मोनला बा जेनथ'खाफोरानो माने जोंनि न' न' फ्राव गैलियानो माने गोमालांबाय। दा बांसिनानो जेेनथ'खानि अनगायै जोङो मेहेन्ददिफोरखौनो बाहायो। ओ मेहेन्दीजों बा रंगिलफोरबो दङ। रंगिलफोरखौबो जोङो बाहायो दानि जुगाव दानि मुगायाव आरो ओ गोदोनि समथ' ओ बांद्राय गैलिया बांसिनानो सोलाय जोब्बाय आरोना।
ओ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो आं गोदोनि बेलानि खौ बांद्रायबो मिथिजोबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो आरो।
उम औ
नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बाराद्राय मिथिजोबा आं जा मिथियो आं बेखौहाय सिगाङाव फोरमायबोबाय आरो आरो बिदिनो दा समावथ' जोंनि बर' एसे सोलायनायाव फैबाय मानोना सम आरो जुगानो खिन्थायो बेफोरबायदि सोलायनायफोरखौ मानोना जोंनि उसुंसेयावनो जोंनियाहाय गुबुन गुबुन हारि हारसाफीर दंङ जानां बेफोरो खाथि खालायाव थानायनि थाखायनो जोंनि गाननाय जोमनायफ्राबो एसे सोलायलांबाय बेबायदि सोलायलांदों होननानैबो जोङो। जे जोंनि सिगांनि जे गाननाय जोमनाय आं गहेना देलेग्रा मुवा बेफोरखौ जोङो बावलांनो नाङा। बेफोरखौबो जोङो बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो।
औ
सिगाङाव जों जेरै दख'ना गाननानै थायो जोङो बेफोरखौबो-बो थानांगौ। आथिखालाव मा खायफा खायफा आयजोफोराबो न'आव थानायफ्राव दख'नाफोरखौ गाननानै थाया आंनि मथेब्ला बे थानाय समावबो बर' आइजोफोरा दख'नाखौनो गाननानै थानांगौ।
औ
आरो खाथि खालानि जेनेबा हाथाय बाजार सहरफोराव थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना जोमग्रा फास्रा खौनो लानानै थांनांगौ मानोना बेफोरनि बेफोरखौ नुयोब्लासो गुबुन जाथियाबो मिथिगोन ए बर'फ्राबो बे सोहोराव दङ बे नोगोराव दङ बे गामियाव दङ। मानोना जोंनि गाननाय जोमनायानो जोंनि मोनसे हारिमु।
औ
बेनिखायनो आङो बांसिनानो बर' आइजोफोरखौ दख'ना गाननायखौ आं लुगैयो आरो। आरो आरो बेरा फारसेजों दङ जोंनि बर' सेंग्राफोर बेफोरखौबो आङो गामसाखौ गानजानो लुुबैयो। मानोना
आथिखालाव गामसानि बाहायनायखौबो एसे जों खमायलांनायखौ नुनो मोनो नोगोरफोराव थां थांनाय बर' लाइमोन जेनेबा सेंग्राफोर जेनेबा हौवाफ्राथ' बांसिन फ्रायानो गामसाफोरखौ बारा गानलिआखौनो जों होनजायो। बेबायदि एसे एनै खाथि खाला जायगाफोराव थांनायाव आङो गामसाफोरखौ बाहायोबा एसे मोजां जायो होननानै आं सानो आरो जेनेबा गुबुन जाथिफ्रा जेरैहाय गावसिनि द्रेस ग्रौ ग्रौ गाननानै जेनेबा गावनि मुंखौ हारिखौ सिनायथि होयो। बेबायदिनो जों आंनि बर' हारिखौबो आङो बेबायदिनो सिनायथि होजानो लुुबैयो आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ नोंथां जाबाय।
औ बिदिब्ला जोङो दिनै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नोंथां।
औ नोंथां औ
ओं गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय आंनिसिमबो।